औ नोंथां खोनादों
औ औ खोनादोंना? औ नोंथां आं नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो दा ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
अ नोंथां सावरायजागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंग्रोनाय जों बर'फोरा मा मा मा मा ड्रेस बा गानो? जोङो माबायदियै गानो माबायदियै दानानै गानो। बा बायनानै गानो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ नोंथां।
गिबिहाव‌ गिबियावहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ जेनेबा जोंनि बर'नि सिनायथि जाहैबाय दख' ख'ना बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। ओ दख'नाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जेरैहाय जोङो दख'नाखौ खौ ओ दखनाखौ जों जोङो न'आवनो जेरैहाय दोरोङारि बुंबाथ' नोंथाङा बुजिखायो जेरैहाय औवा औवायाबो जोंनि थाखाय जोबां गोबां आइजेंफोर हेफाजाब होयो जेरै न'खराव नांनाय आइजें आयलाफोरखौबो औवायानो बानायना होयो नङा होमबा? जेरै जों बे औवाइनिफ्रायनो जोङो खुन्था बानायो जे ओ सालखुन्था ओ गासैबो हिसान होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ? ओ जेनेबा बेबादि सालखुन्था गिबियावहा जोङो साल खुन्थायाव जेनेबा ओ नोंनो मा रोखोमनि गाब नांगौ बेखौ जोङो गिबियावहाय जोङो खुन्दुं लायबाय ओ खुन्दुंखौ जोङो ओ माइदि होयो गिबियाव माइदि होनानै सोंनाय जायो ओ सोंनाय खांनायनि उनाव बि जोन्थोरजों थुननाय जायो आरो ओ बेनिफ्रायहाय जोङो इसानाव सोंनाय जायो ओमफ्राय बेखौ रासबो बाहायनाय जायो बेयाव माखु बायदि रोखोम बाहायनाय बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो बेनि ओमफ्राय जोङो दखनाखौ नोंनो मा रोखोमनि गाबनांगौ बेखौ लाना जेरैहाय गोजा गोमो गोथां बाथगां बायदि रोखोमनि गाब लानो हायो जो जों दखनाखौ आरो जोङो बे दखनायाव ओ गोबां रोखोम रोखोमनि आगर सुनो ओ सुखनो हायो सेब खांनो हायो जेरैहाय जोङो नोंनो मा रोखो रोखोमनि आगर नांगौ दखनाजों मिलायनाय मा रोखोमनि आगर जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला लाव बेग‌ सा ओ दाउस्रा मोख्रेब ओ दिंखिया दिंखिया गर बैग्रि बिबार हाजो आगर बायदि रोखोमनि आगर दङ बेखौ नोंथाङा हयथ मिथिखायो जानांगौ ओम बेबादिनो जोङो गोदोनि फ्राइनो सो सोलिबोगासिनो बेफोरो ओ बिब्दिनो जोङो बिब्दिनो जोङो दखनाखौ सोंनो हायो आरो जोङो गिबियाव गिबियावहाय जोङो दखनाखौ दखनाखौ जेनेबा सोंनानै आगर होनो थाखाय जोङो ओ मोनसे ग्राब बहि नांगौ बे ग्राब बहियाव जोङो खालामनाय जायो
औ थारैनो नोंगौ नोंथां
जोङो आरोहाय जोङो दखनाखौ एसे सम नांगौ जायो ओ आथिखालाव जोङो खिन ओ आथिखालाव खिन्थु जोङो दा ओ दा बे समाव जोंनिया मेसिनबो ओंखारबाय मेसिननि थाखाय जोङो गोबां हिसान दानायफोरखौ खम नुलांनो मोनो नुलांनो हमबाय ओ बां गोदोनि दिनावहायथ बांसिनानो बेब बादिखौ बाहायोमोन जेने बा बेबादि हि बयनावबो नखर नखर थायो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन आथिखालावथ ओम आथिखालावथ बेबादिथ गैया ओ बेबादि ओ साफ्रोमनावबो थाजोबला खिन्थु जोंनि ओनसोल लाना ओनसोल खाथि खालाफोराव बेबायदि बांसिननि सुबुंफोरखौ हिदाग्राखौबो नुनो मोनो खायफा खायफा-खाहैबाय बे जि दानानैनो जिउ खुङो बेखौ जोङो नुनो मोनखायो मेगनजोंनो ओ थिग बेबादिनो जोंनि थाखाय बे गाननाय जोमनाया जोबोद गोनांथार बुंनो थाङोब्ला जोङो बे दख'नाखौ गोबां रोखोमनि दानानै गाननो हायो। आरो गोदोहायबो गायो आरो गोदो बां सिन बेबायदि दास जाबादि गाब मोनदों बेबायदि गाबखौ हयथ' मोनाखैमोन बि बोरों बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाब खौसो फुननानै बेबायदि दख'ना दानायखौ जोङो मोनथि थिनो मोनो एबा बिजाबफोराव जोंबो मोनबोखादों।
औ औ नंगौ ओ दा बिदिनो औ खोनादों नोंथां दा बिदिनो जोंनाथ' औ दा बिदिनो खोनादोंना नोंथां दा दा बिदिनो जोंनियाव ओ खुन्दुङाथ' गोबां रो खोमनि दं इन्दिनि, मास रासनि बा माथानि बेफोरबायदि ओ इन्दिनि दा नोंसोरनि ओनसोलाव इन्दिनि सिया मा बेसे ओ बेसेनाव बेसेनाव जौखोन्दोआव थांदों नोंना बुंनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां ओ थारैनो जोङो गोदो गोदायनि मानसिफोराबो जोङो इन्दिनि इन्दि इन्दि लानानै इन्दिनि फिथोबखौ दोननानै जोङो इन्दिनि फिथोबजों बिदिनो खायैनानै जेनेबा बिदिनो खुन्दुं बानायनाय जायोमोन। बेयो जोंनि ओनसोलाव दा ओ दा सान सान्दै गोबां बेसेन बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मोनसे फिसा फास्रायावनो जोङो थाम रोजा ब्रै रोजासो लायो बेनिख्रुइ बांसिनबो लायो जोङो लानायखौ नुनो मोनो जोङो बाजारफोराव। ओ थिग बेबादिनो जोंनि ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो आरो दानि गोबां फारागथि दङ दायो ओ आथिखालाव जोङो गोबां रोखोमनि खुन्दुं थुननानै आरो जोङो मा रोखोमनि नांगौ नोंनो खम समनि गेजेरावनो मेसिननि गेजेरजों जोङो थाब थाबनो नोंनो मा ओ मा रोखोमै नांगौ बेफोरखौ जो दिहुन हुननानै गाननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा मिथिखायो
औ नंगौ नोंथां
दा-दाबावै खाथि खालाफोराव बिदि हिसान दाग्रा सुबुंफोर दङनाा गैया?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दाबो दं बिदिनो हिसान दानानै इन्दिनि सि दानानै ओ औ बाजारफोराव बेफार फालांगिबो खालामनायखौ जों दाबो नुनो मोनो। बिदिनो औ सित दानानै जोङो बेफार बेफार फालांगि खालामनानै जोङो जोंनि न'खरखौबो एसे जौगाहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा गोदोनि गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि जुगानाय जोमनाय माबाफोर फाराग नुनो मोन्दोंना?
एसे जोंनि ओ गाननायनि गाननायाव जों मोजां मोनोमोन आरो दा आथिखालाव जों बायनानै गाननायखौ जोङो बारा ओरै मोजां मोननाय जाया जेरै रंआबो खारो आरो खुन्दुंफोराबो बारा ओरै मोजाङै फैनाय जाया
नंगौ नोंथां
आरो ओ आथिखाल औ दे आरो आथिखालाव बिदिनो बर' सुबुंफोरा दखनाखौबो बारा ओरै गानहोलांनायखौ जोङो नुनो मोनलिया गोदोनि बायसा
नंगौ
औ
उम थारैनो आरो गोदो गोदोहाय जोङो हरसेैनि समावनो जोङो आर'नाइ दानाय बाथ्राखौ खौबो ओ नोंथाङा हयथ' मिथिखायो जायो सा एसे आइजोआ गावनि
औ खोनादोंना नोंथां?
हयथ' अ हयथ'बा जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे औ खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा?
जोङो
औ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
अ दासो खोनादों। खोनायाखै नोंथां हेल' जनिबा जोङो गोदोहाय जोङो सासे सासे आइजोआ गावनि अनजालु बिसिन दावहा नां थांनायाव हरसेनि गेजेरावनो आर
औ
नाय हरसेनि गेजेरावनो जेनेबा बेयो दावहा नांनायाव जेन गावनि अनसुला फिसाया देरहानानै फैथो होननानै गावनि अनसुलि बिसाया बिदि आर'नाइ दाना हरनायखौ नोंथाङा हयथ'
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां
खोनायाखै नोंथां मा बुंदों नोंथाङा? हेल' अ अ दासो खोनादों नोंथां।
अ नोंथांखौ नोंथांखौ सोंदाङो थारैनो गोदोहाय जोङो आर'नाइ हरसेनि गेजेरावनो दायोमोन आरो जोहोलावफोरनो हरोमोन दावहा नांनायाव देरहानो थाखाय नोंथांनि थाखाय बेयो बेसेबां सैथो आरो सैथोबा माबोरैहाय सैथो बेनि बागै
औ औ खोनादों नोंथां हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ नोंथां
खोनायाखै नामा?
औ नोंथाङा नेटआ एसे प्रब्लेम नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय दं नोंथां।
खोनायाखै नामा?
अ नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय दं नोंथां। नोंथांनिखौ बारा ओरै खोनाफैनो मोनाखै आङो।
उम दा खोनायाखै नामा?
अ दा खोनादों दे। ओहो अ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
अ दा खोनायाखै नामा नों आंनि बुंनायखौ?
ओ दा खोनादों नोंथां ओ दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनिया दा बर' बर' आइजोफोराथ' जों दा दख'ना गानो आरो ओ हौवासाफोरा मा गानो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा गानो दा जोङो न'आव थानाय समाव?
हौवासाफोरा दा जोबोरैनो गामसा गानो गामसाखौबो जोङो हिसानावबो दानो हायो आथिखालाव आरो मेसिनजोंबो दानो हायो गोबां रोखोमनि
औ नंगौ औ
खै ओ नोंथांमोननि खै हिन्जाव गोदाना गाननाय दख'नाखौ मा बुंनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना। आ बे दख'नानि बागै मा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नंगौ बे जोंनि जोंनिथिं हिनजाव गोदान दाना गाननाय दख'नायानो जाबाय दख'ना थावसि गाननाय जायो। बेखौ जोङो ओ हाथा खुरबाथाय औ बेखौ जों हा था खुरनायाव ओ बांसिनानो गाननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ ओमफ्राय आरो बे दख'नाया मा गाबनि जायो आरो बेखौ ओ बे-बेनि दख'नानि आगर थायै आगर थायो नामा ना मा माबायदिहाय जायो बेखौ
औ औ नोंथां बे दख'नानि गाबा गोजा गाबनि जायो आरो बेयाव आगर होनाय जाया ओरैनो सिन सिन होनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ नोंथां थारैनो हिनजाव गोदान दख'ना गाननाया गोजाबो जाद्राया हयथ' बियो मैथा गाबनि बिबारनिखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ।
औ नंगौ
बे मैथा गाबनि बिबारनि बादि जायो जानाय गाननाय खौ जोङो गासै ओनसोलावबो नुनो मोननाय जायो। आरो ओ नसोल लाना ओनसोल एसे ओ गुबुन गुबुन जायो एबा जुदा जायो। बुंनो थाङोब्ला जोङो ओम बेयाव नंगौ बेयाव नोंथां बुंनाय बादिनो नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो इयाव आवथि एबा जिं जिङाव सिन होनानै आगर लोहोनायखौ जोङो नुनो मोना, ओ थिग बे बादिनो नोंथाङा गाननाय जोमनाय बेलायाव, आरो माबाफोर बुंनो सानदोंबा एसे फोरमायजागोन नोंथां,
औ नोंथां ओ दा जोंनि गाननाय जोमनाय बेलायावथ' जेरै जों दा नोंथांजों जेरै रायज्लायलांबाय बे बायदिनो एखे
बिदिब्ला समाबो जाबाय जोंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय,